औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनादों नोंथाङा खोनादों ना
औ दे खोनाबाय
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो बे टपिक्सनि सायावनो रायलायनो थाखाय मा रेडि
औ दिनैनि टपिकखौ होमबालाय जोङो बिबार बिबारनि सायावनो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जागोन दे बिबारनि सायावनो जोङो बिबार आयदानि सायावनो
औ नोंथाङा बिदिब्ला फोरमायग्रोनो हागोन नामा जोंनो मा मा बिबार गायबा मोजां बा मा मा बिबार दङ बिबारनि सोमोन्दै
औ औ हागोन बिबार होनोब्ला जोंना गलाप बिबार जबा बिबार दाउदै फुल गेन्जि बिबार दालिया मावजि लान्जाय गन्दराज अशक गोबां रोखोमनि बिबारफोर दं आरो बिबारफोरखौ जोङो टाबावबो गायनो हायो हासार होनानै बे टाबाव हासार होनानै जोङो बे टाबाव गायनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो सिथ्लायाव हा जाय मोजां समायना जायगा नायनानै जाहाथे समायनाय बायदि जायगा नायनानै जोङो बेयावनोबो गायनो हायो बिबार होनोबा जोङो माखासे गोबां रोखोमनि गाबनि थायो नालाय बिबारा गोजा गुफुर गोमो गोथां बेफोरबायदि थायो नालाय बेफोर गाबानो बिबारखौ समायना रमायना खालामो आरो बेनि अगायैबो नों बिथांङा बिबारनि बागै माखासे बाथ्रा बुंबावदो
नोंथाङा मा होनदों
माखासे बिबारनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबावदो बुंदो
बिबार होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो बांद्राय बिबारखौ बांद्राय बेलेग बेलेग रोखोमनि नुनो मोना नोंथाङा जेरै बुंदों दा गलाब बिबार बेफोरबायदिनो दाउदै फुल आरो दाउस्रि आथिं दाउस्रि आथिं बिबाराबो हायाव मानबायनाय
औ नंगौ
अनेक था मोनो आरो बिनिफ्राय जोङो जेनथ'खा बिबार होनो जेेनथ'खा बिबाराबो गुफुर गोजा गोमो बेफोरबायदिनो अनेकथा गाबनि जोङो नुनो मोनो आरो
आरो जोङो बिबार होनोब्ला आरो मोनसे दंबावो बे बिबारखौ बाय आङो बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे बिबारखौ जोङो खानायफोरावबो फुनो खानाय गनायफोरावबो फुनो बा जोंनि खानाय गनाय बा खानाय लावनायफोरावबो बे बिबारा जोंखौ मदद खालामो आरो
मुलि बायदि हेफाजाब होयो आरो बे बिबारा माने मुलि बायदि हेफाजाबबो होयो आरो
औ औ आरो अपराजिथा बिबारबो मोनसे दङ। ओ बियो ब्लु कालारनि आम फाय बे बिबारखौबो जोङो खोब ओ देहानि थाखाय थैनि थाखाय बा मोखांनि स्किननि थाखाय जोङो मुलिजों बानायजायो बे बिबारा ओ बे बिबारखौ जोङो ओ दै फुदुंनानै बा दैयाव जोङो दै गुदुङाव होनानैबो बे बिबारखौ जों लोंजायो आरो।
औ
ओ बिबारफोरा जोंना
बुं दे बुंदो दे नोंथां
ओ बिबार होनोबा जोङो माखासे ओ ओंख्रिबो जानो हायो ओंख्रि जाग्रा बिबारफोरबो दं जेरै- खारौ खान्दाय बिबार ओ जन्थखा बिबार ओ बक फुल होननाय दङ बक फुलखौबो जों बरा जायो बेसनजों लगायनानै बेफोरबायदिनो माखासे बिबारफोरखौ जोङो ओंख्रिबो जायो आरो बिबारा ओ जेरै- नायनायाव समायना फुजा होनायावबो बाहायो बिबारखौ खायसे मानसिफोरा गोबां मानसियानो बे बे माने बिबारा गोबां खामानियाव बाहायजायो आरो उम जेरै- हाबा खेराइफोराव न' साजायनाय न' बां साजायनाय लामानि गेट हाबग्रा लामा साजायनाय बेफोराव बाहायजायो आरो बिबारखौ माने बिबाराखौ फालांगियावबो बाहायो आरो। माने माखासे बरायनाय हाबाफारिफोरावबो बाहायो मान बावनाय हाबाफारिफोरावबो बिबारखौ बाहायनाय जायो माने बिबारा गोबां बानजायगोन बानजायनां आरोखि बिबारखौ जोङो माखासे मुलियावबो बाहायनाय जायो। ओ थाव महरैबो बाहायनो हायो आरो बे बिबारनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोमनि बानजायनां खामानिफोराव बाहायनो हायो आरो बिबारनिफ्रायनो माखासे माने खामानियाव गोनां मुवा बेसादफोर जोङो मोननो हायो आरो।
औ नोंथां ओ
बिबारखौ माने जोंनि फालांगिनि थाखाय मोजां खामानियाव बाहायजायो आरो बेबा बिदि बिबारा आरो नोंथाङाबो फंनैसो बिबारनि ओ मोजां सुबिदा गोनां माखासे बाथ्राखौ फोरमायनानै होबावदो।
औ बिबारा जोंनो ओ गासिबो बिथोनावनो मदद खालामो नङा होमबा जेरै- जोंनि बावनाय थिनायफोरावबो जोङो बिबारखौ बाहायनो हायो। ओ बिनि अन बि अनगायैबो जोङो बेफार फालांगियावबो खोब मानसिफोरखौहाय सुबुंफोरखौहाय ओ ओ बे बिबारखौनो गायनानै बा बिनि फुलिफोरखौ जोङो बेफार फालांगि ओ खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ बिबार होनोबा जोंहा बिबारखौ गायनांगौ न'खरनि थाखाय जोंनि न'फोरा बिबार थायोबासो समायो आरो ओ बिबार थायोबा न'फोराव मोजां होननायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो
औ
जोङो बेफोरबायदिनो नातसारिफोर खुलिनानै जोङो बेफोरबायदिनो बि बारनि बागै जोङो ओ रां ओं रां आ
हायो
औ औ ओ बिबारा होनोबा ओरैनो ओ जोंनि बेसेन गोसा बिबार जोङो बे बिबार होनजायो आरो
बिबारानो जोबोद बान बानजायनां औ दे बुंदो
औ औ ओ आरो बिबार होनोबा जोंहा नोंथाङा जेरै दा मैगं जानाय बिबार होनदों
औ
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो औ
औ
खार फान्दाय बिबार बेफोरखौ ओंख्रि जायो बक फुल होननायबो दं बेखौबो बरा जायो बे फोरजों लगायनानै बेबायदि बेफोरबायदि आरो मैथ्रु बिबारफोर जायो
औ आरो सिखा बिबारफोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो
माने बारसि बे बारसिखि बिबार होननायखौ जायोबा ओ मेलेरिया टाइपद जानायफ्रा खारो होननानै ओ फोथायनाय जायो आरो आरो मानोना बियो गोखा नालाय बिनि थाखायनो मुलि हिसाबै जायो आरो बे सिखि बिबार
औ
बिबार बिबार ओ गोजा गाबनि बिबारनि बारनैसो बारनैसो गोजा गाबनि बिबारनि मुं नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ ओ बिबारा जा गोजा गाबनि बिबारा जबाब बिबारबो दङ आरो गलाब बिबारबो गलाब बिब
औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायै दाउस्रि आथिङाबो गोजा गाबनि दङ आरो जेनथ' अखा बिबाराबो गोजा गाबनि दङ
मावजि लान्जायफोराबो
औ औ
लान्जायफोराबो गोजा गाबनि
औ जबा बिबाराबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा नोंथां
नंगौ जाय बेबो गोजा गाबनि आरो
औ ओ बेफोरखौहाय जोङो जोंनि फोननाय फावदार मोखांफोराव फोननाय फावउदारफोरखौबो जोङो बेखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ बेनिफ्रायबो बानायनाय जायो
औ आरो जोङो जों जि फोननाय सेन बा थाव माखासे बिबारजोंनो दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नोंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बिबारा गोबां गोबां रोखोमनि बेमारफोरावबो हामो बा फोननाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरावबो जोङो फोननायखौ नुनो मोनो आरो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ बार ओ गोमो बिबारनिबो मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा गोमो बिबार
ओ गोमो बिबार होनोब्ला जोंनाव दङ दाउस्रि आथिंआबो गोमो गाब औ आरो गेन्दाय बिबार औ आरो मोनसे गोजा ओ
गेर ज गेरुवायाबो गोमो गेरुवा दङ
अनेकथा रोखोमनि बिबार दङ नामखौसो आङो मिथिजोबा आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बिबारनि आयदायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोंना समाबो जाना फैबाय
औ दे दिनैनि बे बिबारनि ओ सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै
औ नोंथांजों नोंथाङा बिबारनि सोमोन्दै ओ ओ फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे
औ